खोनादोंना?
औ।
हेल' नोंथां। औ मोनाबिलि समनि गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलि
अ अ अ औ। दा नोंथांजों आं मोनसे खो खोथा औ औ सावरायनो लादों। नोंथांजों सावराय ज जागोन नामा नोंथां? औ दा आयदाया औ औ आयदाया जाहैबाय जोंना बर'नि हारिमु नङा होमबा? बरिंनि हारिमुनि फारसे आं नोंथांजों सावरायनो हा-हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां रायलायजागोन।
थारैनो दा नोंथां जों बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला जों ओ आबै आबौमोननि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननिफ्राय जोङो गोबां बर'नि हारिमु ओ दिन्थिबोनायखौ जों नुगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ नंगौ।
औ थिग बे लेखायैनो जोंहा मोनसे हारिमुवा थांनानै थानो थाखाय बै हारिनि राव, दोहोरोम आसार खान्थि, गाननाय जोमनाय गोनांथार नङा होमबा दामनाय देनाय जेरै-मोसानाय मुसुर मुसुरनाय बायदिफोरा गोबांथार नङा ओ गोनांथार नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ थिग बेबादिनो जोंहाबो बर' हारिमुवाबो गोबां हारिमु दङ नङा होमबा खोनादोंना? खोनादोंना? औ औ दा बाथ्राया जाहैबाय मोनसे हारिमु थांना थानो थाखाय थ' जोंनो ओ रावनि गोनांथि नङा होमबा?
नंगौ औ खोनादों।
ओ थौ ओ दा बेनि लेखायै जोंहा बर' हारिमुखौ नायनो थाङोब्ला जोंहाबो बर' हारिमुआव बर' राव दङ नङा होमबा?
औ
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ नायनो थाङोब्ला बर'नि हारिमुआव जोङो गाज बायदि रोखोमनि ओम गाननाय जोमनाय ओ बर'नि बैसागु मोसा मोसानाय खेराइ मोसा मोसानाय, बागुरुमबा मोसानाय, खुगा मेथाइ मोसानाय बायदि बायदि जों नुनो मोनो नङा होमबा? खोनादोंना औ औ बेफोरबो मोनसे बर' हारिनि हारिमुनि मोनसे एंगारलायनो हायै बाहागो होननानै जों सानो आरो दा ओ बर' हारिमुआवबो गोबांथार जों बाहागोफोर नुनो मोनो जेरैहाय राव आरो थुनलाइबो जों नुनो मोनो नङा होमबा बर' हारिमुआव जेरै ओ राव आरो हारिमु होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै राव मोन राव मोनसेयानो हारिनि सिनायथि नंगौना नङा? जेरैहाय जोंनि बर' राव नङा होनोम औ औ थिग बेबायदिनो राव गैयाब्लाथ' बर' ह ओ मोनसे हारिमु जानो हाया नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो औ औ जेरै धोरोमनि बेलायावबो जों बुंनो थाङोबा जोंहा जेरै बर' हारिनि धोरोम बुंनो थांङोब्ला जेरै बाथौ दोहोरोम नङा होमबा? दा गाननाय-जोमनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला दा गाननाय-जोमनायाबो मोनसे हारिमुनि एंगारलायनो हायि बाहागो नङा होमबा जोंनि बर' हारिमुआव जों गोबां रोखोमनि गाननाय-जोमनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ बर' आइजोफोरखौनो बुंनो नो थाङोब्ला जोङो लांगा दख'ना, दख'ना थावसि, फास्रा जोमग्रा ओ बायदि-बायदि रोखोमनि गाननाय जों नुनो मोनो नङा होमबा जेरैहाय रेगे-रेगा नङा होमबा? दा थिक बे ले खायैनो जोङो जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' हारियाव बर' ओ हौवाफोरखौ जोङो गामसा गाननाय नुनो मोनो नङा होमबा बांसिनैनो गामसा गान्नाय नुनो मोनो आरो ओ नायनो थाङोब्ला जोंहा बे थिगानो जों जोंहा ओ आर'नाइ लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बर' हारिनि नेरसोन जा सिनायथि नङा होमबा बेखौ लानायखौबो जों नुनो मोनो। थिग बे बेफोरनो मोनसे बर' हारिमुनि एंगारलायनो हायै मोनसे बाहागो गाननाय-जोमनायनि नङा होमबा दा जोंनि बर' हारिमुखौ समायना जेरै रेगे ओ समायना रमायना आगरफोराबो बर' हारिमुखौ समायनासिन खालामामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा जानाय लोंनाय बिथिङाव बुंनो थाङो ब्ला जानाय-लोंनाय ओ जानाय लों नायाबो मोनसे हारिमुनि गोनांथार बाहागो नङा होमबा नोंथां? खोनादों ना? औ। औ दा बेबादिनो जों नायनो थांङोब्ला जोंनि बर' हारिमुआव जानाय लोंनाय बायदिसिना ओंख्रि जानाय लोंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। जेरै ओ जोंनि अनला ओंख्रि। ओ बर'नि खारदै ओं ख्रि, साम' ओंख्रि, लाथा एम्फौ फिसिनाय, खांख्राइ, ना, जौ, नारजि, नाफाम बायदि बायदिफोराबो बर' हारिमुनि मोनसे ओ जानाय लोंनायनि बाहागो नङा होमबा? दा थिग बे लेखा यैनो जों हनि फारसे हारिमुनि फारसे बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौनो बुंजायो बर' हारिमुनि बेलायाव दा दानाय-लुनाय दङ रोजाबनाय मोसा मोसानाय दङ दा रोजाबनाय मोसानायावथ' बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मोनसे हारिमु बर' हारिमुनि रोजाबनाय मोसानाया गोनांथार बाहागो समायनासिन नङा होमबा? दा रोजाबनाय मोसानाय गैयाबथ' जोंहा रं रंजानाय जाया नङा होमबा रंजानाय खौ नुनो मोना नङा होमबा नोंथां थिग बेबादिनो रंजानाय मोसानाय औ औ औ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? ओ हारिमुनि बागै औ
नोंथाङा जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय था नो बेफोर नंगौ सैथो बाथ्रा जों बुंनो हायो गोदो गोद दायनिफ्रायनो मोनसे हारिमु बुथांनाय दङ दिनै जोङो होननानैब्ला जोङो मोन फिनो हायो। जोंनि राव रायज्लायनाय आरो जोंनि गाननाय जोमनाय आरो जोंनि सोलिनाय जानाय लोंनाय बेबायदिनो जोंनि मोसानाय मुस। गुरनाय गाननाय जोमनाय आरो दामनाय देनाय जोङो जोंनि बर' हारि खौ बा हारिमुखौ जोङो माबोरै सिनायथि होनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंनि हायस स्लायनायनि गेजेरजों जोंहा जिहे तु बिमानि राव जोङो बर'नि राव बेखौ रायज्लायनानै जोङो गुब सिगाङाव जों जे बर' बे खौ जोङो गुबुननि सि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो बि जोंनो लोगोसे जोङो आइज जो माहारिफोरा दख'ना गाननानै बा आर'नाइ फास्रा लानानै जोङो जोंनि बर' हारिखौ गुबुननि सि सिगाङाव जोङो सिनाय होनो हायो जेरै जों हा दख'ना होननानै बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखनि दख'ना जोङो मोननो हायो जेरैहाय बिदुन दख'ना आरो बे बादिनो ओ मास्रा प्राइजफोरनि बा फालि गोनां दख'ना बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोर निदख'ना जों मोननो हायो आरो बेफोर फोर दख'नायाव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर जो मोननो हायो हायो जेरैहाय खासि हा थाय आगर ओ बेबायदिनो बोग्रि बिबार आगर आरो बेबायदि बिदिनो मोसौ हाथाइनि आगर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखो नि आगरफोर बा झुमकानि आगर बेफोरखौ खौ होनानै जोङो बेबायदि मो मोजां मोनसे दख'नानि महर होननानै जोंनि बर' आइजोफोरा गाननानै बे बादि समाय होनानै गुबुननि सिगाङाव ओ जों जे बा जों गाव सासे बर' आइजो बा जोंनियाव हारिमु दं बेखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो दख'नाजों लोगोसे ओ दख'नाजों लोगोसे फा फालि एबा रेगे रेगां आर'नाइ फोर लादेरनानैबो जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ जों सिनायथि होनो हायो। जोंनो लोगोसे जोंहा बर' हारिखौ सिनाय हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय माखासे मोसा सानायफोर जोंहा दोङो। जेरै बर'नि मोसानाय खाम सिफुं बुं सेरजा जथ था बेफोरखौ दामनानै मोसानाय मो मोसानानै जोङो सिनायथि होनो हायो जेरैहाय मो नाय बुङोब्ला बारदै सि ख्ला दाउस्रि देलाय रुमबां मोसानाय मोसाग्लांनाय बालाहामा मोसानाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मोसा नाय जोंनि गेजे जेराव जोङो मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिनि मोनसे हारिमुखौ जोङो सिनायथि होनो हायो। आरो बे मोसानायखौ गोग्गोम खालामनो बा मोसानो थाखाय जोङो माखासे दाम दामग्रा आगजुफोरखौ दामनाय जायो। जेरैहाय खाम सिफुं आरो बेबायदिनो सेर जा जथा जोङो बेफोरखौ माबोरै बानायो होननानै नायनो थाङोब्ला बेफोर खौ गोबां बेबाय दिनो मिथिंगानि माखासे ओ बिफां लाइफां फोरनिफ्राय बेफोर गासैखौ बानायनाय जायो। आरो बेनिफ्राय मा माखासे दामग्रा देग्रा बेफोर नानै जोङो बानायनो हायो। जोङो अब्ला बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमै जोंनि बर' हारिखौ गुबुननि सिगाङाव जोङोसि सिनायथि होनो हायो आरो जों सि सिनायथि होनो हाबावो जेरैहाय जोंनि बर' फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनाय मोनसे बर' हारि जोङो बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोंनि हारिमुखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव दिन थिनो हायो लोगोस थे आरो जोङो दहाय बुंबाय आइजोफोरा दख'ना गाननानै बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो लोगोस जे हौवाफोरा बेबायदिनो गामसा गाननानै बा आर'नाइफोर लानानै जे सासे बर' बेखौ गुबुननि सिगाङाव सिनायथि होनो हायो। जोङो अब्ला जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि गुबुन गुबुन रोख खोमै हारिमुखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हायो आरो हारिमु हिस थाबै नो थाङा बुंलांनाय बायदि जानाय लोंनाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो सिनायथि होनो हायो जेरैहाय जोंनि बर'फोरा खारै मेगं आरो अनला ओंख्रि जानो जोबोद मोजां मोनो बेफोरखौ जानानै जोङो सिनाय थि होनो हायो। अब्ला दिनै जोङो बेबायदिनो ओ मोननो हायो जोंनि बर'फोर गुबुन गुबुन रोखोमै जोंङो सि थि होनो हायो जे जोंहा मोनसे एं गार हायि एबा मोनसे मोजां बेबायदि हारिमु जोंनि गेजेराव दङ जाय खौ जोङो माब्लाबाबो जों एंगारनो हाया आरो बेखौ जेब्लायबो जोंनि जिउआव लानानै जोङो आवगायलांबाय थानो जोङो नांगोन जि थु जोङो सासे बर' उम
औ नंगौ नंगौ सैथो।
उ अब्ला औ खोनादों अब्ला जों बे समावहाय दिनैन बे बर' हारिमुनि सो सोमोन्दै रायज्लायनाय खौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ थारैनो नोंथांजों गोबां खोथा सावरायनानै नोंथांनिफ्राय मोनथिमोन खोथा मोनथिना मोनबाय रोजा रोजा साबाय खर आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय नोंथांनिसिम आंनो एस एसेबां सम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांखौ आरो गुबुन ओ इयुनाव लोगो मोनबावगोन होननानै साबायखर नोंथां
दे गोजोनथोंसै
औ